औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। अ नोंथां दाथ' आङो ओरैनो फ्रि दंथ'यो।
औ नोंथाङा आंबो फ्रियैनो दङ। नोंथाङा फ्रिबा मोनसेखो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आङो।
अ बुंनायसाय नोंथां।
औ आयदायानो जाबाय बेफार फालांगिनि सायाव।
उम औ बेफार फालांगि आरोना नोंथां।
दा नोंथांमोनथिं। मा रोखोमनि बेफारखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
अ बेफार फालांगि होनोबाथ' जोङो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायखौ नुनोसै जों दानि दिनाव नङा ओमबा नोंथां औ। दानि दिनाव जोङो गाव गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय गोबां गोलोमदै गारहोनानै बा खस्थ'नि जोहै जोङो गोबां रां आरजिनो गोनां जायो बेफार फालांगि खालामनो गोनां जायो नङा ओमबा नोंथां। जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो। बेफार फालांगि होनोबा जोंनियाव दा जोंनिया खाथियावनो नुसुंसे हा- लिया जेरै अरुणाचल प्रदेश बेयावनो माने माखासे जोंनि बर' आइजोबा माखासे जोंनि बर' हौवाफोरा माने बेफोरावनो माखासे मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि बा दावमा दावसानि बेफार फालांगि खालामनायखौ गोबां नुनो मोनो आरोना जोंनि ओनसोलाव।
औ।
दा ओरैनोथ' जोङो बांसिनै नुनो मोननो थाङो ओमबा बर' आइजोफोरखौ जेन
बेफार फालांगियाव उम।
ओनसोलाव मोननाय माखासे अर्गेनिक मैगंफोरखौ बे अरुणाचल हादराव अ हादोरसायाव माने फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो माने गोबांनो ओजोंहाय माने जोङो दामबो मोनहैयो आरो मोजाङै नांनाय बा गोनांथि होजोंनि बेखौ नुनानै नोजोर बोयोबा जोङो गोबां दावगाबाय होननानै साननो हायो आरो दा। बेफार फालांगियाव जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफोरा दा ओरैनोथ' बेफार फालांगियाव माव ओ मावनो थाङोब्ला जोंहा जेबो खस्थ' गैया गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायथ' जों जेरैबाबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावना थाना थांना थानो थाखाय मावखानांगोन नङा ओमबा नोंथां।
हेलौ। खोनादों ना नोंथां? हेल'। खोनादों ना नोंथां? हेल' औ औ।
औ नेत प्रब्लेम जादोंमोन।
अह औ औ। माने आं बुंदोंमोन जे नोंथां जोंहा गाव गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जों हौवा नङाबा हिनजाव जायखिजाया गावनि गथ' गथायखौ नायनो थाखाय माबा मोनसे बिदि नङा माबा मोनसे जे गोलोमदै गहोगारनानै बा खस्थ' खालामनानै जोङो जिउखौ खुंनो नांखागोन नङा अब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ।
गोबां बर' समाजाव जोंहा गोबां न'खरावनो नुयो जे जोंहा साख्रि बाख्रि गैया बेनिखायनो
औ।
जोंनि बे खाथि खालानि बा फिसा फिसौ सेन्टार बा हाथाय बाजार गलाफोराव जोङो जे ओरैनो माखासे बेफार फालांगि मैगं थाइगंनि बेफोरखौ खालामनानै जानायखौ जोङो दानि दिनाव नुनो मोनदों आरो।
औ औ नंगौ।
ओरैनो थास्लायस्लाय जे सोनाब बंग'फोर जोंनि सुबुंफोरासो जोंनि ओनसोलाव दखल खालामनानै माखासे बेफार फालांगिफोरखौ खालामनानै जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां औ दा। बेफार फालांगिखौ जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय बयबो मावनो हायो। दा जोंहा बेफार फालांगि मावोबा जोंनिनो बर'जों बर' जौ जौगानाय बा जायगानि डेभेलप बेफोर गोबां जौगागोन आरो ना।
औ नंगौ।
जोंनो बेफार फालांगि खालामबा जों जोंनो प्रडाक्ट दिहुनना जोंनो फाननो हायोबाथ' जोंना साबजाथाव बाथ्रा नङा होमबा?
औ नंगौ
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय जे मा मा बेफार फालांगि मावो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
जोंनिथ' गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि मावो गोबां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ आबाद न' मोननाय जि गासिखौबो गोबां रोखोम फालांगि खालामो
औ
जोंनिथिं गोबां मार्केटबो दं बेफोराव जों फानहैयो गोबां रांबो आरजिनो हायो न'खरखौ सुंथानो हायो मैगं थाइगं
औ
फिथाइ सामथाइ बेखौ जों गावनि आबाद मावनानै फानहैयो
औ औ आदसा नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' आङो गोबां आइजो माहारिखौसो बांसिन बेफार फालांगियाव दानि दिनाव गोसो हो होथाबना मावनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव जे आइजोफोरा बांसिन मावो ना हौवा मा हारिया बांसिन मावो
जोंनिथिंबो दानि दिनाव आइजो आरो हौवा गासैखौबो समानै नुनाय जायो औ समानै नुनाय जायो आइजोफोरखौ बांसिनै फाननाय बायदि नुनाय नुनाय जायो जेरै गुबुन जायगायाव फानहैनाय ट्रेनफोरजों दावबायनानै फानहैनाय फोरखौ नुनो मोननाय जायो बांसिन गोबांङै आरो बाजारफोराव जिरायनानै फाननाय आरो हौवा माहारिखौबो नुनाय जायो नुनो मोनो गोबां
औ
फाननाय
औ
उ मैगं थाइगं फाननानै गोबां रां आरजिनानै न'खरखौ सुंथायो एसेनो
औ औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जे नुदों जे आङो
औ
खायसे खायसे आइजोफोरा जे फुङावनो जे ट्रेनजों दावबायनानै गुवाहाटि फारसे फालांगि खालामनो मैगं थाइगं बा मैगं गोथांफोरखौ लांनानै थांनाय नुयो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन
बेयोथ' मोजांनि बाथ्रा जेरै आइजोफोरा गावसोरनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय मैगं थाइगं माइ सौनानैबाबो फाननानै रां आरजिनानै न'खरखौ सालायो बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावो नंगौ औ
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा नोंसो नोंथांनि जायगायाव जे बांसिनै सोलिफुनाय बेफार फालांगिनि सायाव मा बुंगोन? बे बबे बेसादा माने बांसिन बेफोर फालांगियाव दा नोंसिनि ओनसोलावहायो माने बांसिन सोलिदों आरो।
आंजों ओनसोलाव सिजोन गायनाय सिजोन गोबां बेफार फालांगिखौ नुनो मोननाय जायो दानिया जेरै दानि दिनाव दानि दानि समाव जेरै मैगं थाइगंनि माबा सिजोन दा बेफार फालांगिखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो दा मैगं जेरै बानलु
औ
जोगोनार लाव बेफोरखौ फाननानै गोबां नुनो मोननाय जायो। जेरै जोंनिथिं गोबां मानसिफ्रानो बायनानै लांनानै गोबां बाजारफोराव फानहैयो। गोबां रां आरजियो बिसोरो आरो न'खरखौ सालायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा मैगं थाइगं गायनाय जादों आरो ओमबा बहा फानहैनाय जायो बे खोनथा फोरमायनाहोलाय?
नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दायो माने माइनि सिजोन जादों खायसे खायसे बोरि ओनसोल फोराव जे जोंहा बानलु बिदिनो बानलुफोर गायनाय बिबदिनो जेरै होनो मा होनो बेखौ गोथां गो थां मैगं आरो बिदिनो हाग्रानि बुथुम बायनानै जोंहा खाथिनि बे बरदार ओनसोल जे एरिया बे अरुणाचलनि नुसुंसेनि हादरसा बेयावनो फाननाय जायो आरोना जोंनि बर' आइजोफ्रा जेरै बायदिसिना बेदर आरिनिफ्राय लानानै जेरै होन जोंहा बयलार होन ना होन गासिबो बेफोरखौ फाननायखौ नुयो ओमबा फालांगि खालामनायाव। जोंहा बर' आइजोफोरखौनो बांसिन नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलखैजाय दानिया।
औ औ
दा जोंनि बर' आइजोफोरखौथ' आंथ' नुहैनायाव जे जोंनि नुसुंसेनि हादोरसा अरुणाचलनि बे केपिटेल बा ओ मा होनगोन बेखौ जिल्ला माबा मा होनो केपिटेलाव औ ओ इटानगार होननायाव जोंहा बर' आइजोफोरखौ थांनानै औ बेवहायो गोबां माने मैगं थाइगं फानहैनायखौ नुदों। बोजोंहाय माने गोबां जोंनि नांगौसेबांनि दामखौ लु लुबैनाय सेबांफोरखौ मोननाय जायो होननानै खोनादों आरो ना।
औ औ नंगौ
उम दा अब्ला नोंथाङा फालांगि खालाम जोंनि बर' समाजनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा फंनैसो
दा बर' समाजाथ' फालांगियाव गोबां दावगादों। जेरै आइजोफोरा बर' आइजोफोरा गोबां फुङाव फुङावनो सिखारनानै जेरै मैगं थाइगंखौ गुबुन जायगायाव फाननानै गोबां रां आरजिनो हादों। गुबुन जायगायाव फाहैनानै बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादों। जेरै बिथांमोना गोबां ओ नेंनाय गैयाजासे रां खामायनानै नखरखौ सालायदों।
अ दे जागोन बिदिब्ला नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जाबाय रायला ब्ला खोथाया बांलांबाय थागोन नङा ओमबा नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायदिनि ना नोंथां?
दे जागोन दे नोंथां दे।
दे